खुलु
खुलुमबाय नोंथां मा खालामदों नोंथांआ नै आं बानलु सिब्र बागानाव दं नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां आंबो नै थालिर बागानाव दङ नोंथां औ नोंथां आङो थालिर आबाद माव नो आंनि जिउखौ खुंलांगासिनो दङ मुलाम्फायाथ जोबोद मुलाम्फा दं नोंथां बिफांनिफ्राय लानानै रोदानिफ्राय लानानै गासिबावबो थालिर बिफाङाव गारजायानो। नोंथाङा सोलोंनो नामा थालिर आबादखौ बोरै मावनाय जायो।
बार बानलु सिब्रुआ एकदमबारे लस जाथारदों माने बोथोरजों गोरोबासै बेखायनो आंबो एसे सोलायनिसै। सानदों आरो आबाद मावनायखौ बेखायनो नोंथाङा फोरमायना होनाय थालिर आबादनि बागै औ।
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो थालिर आबादखौ बोरै मावो गिबियावनो थालिर आबाद मावनोब्ला नोंथांनाव गोबां बिबांनि हा थानांगोन नोंथां जेरै नैजि बिगासो हा थानांगोन नङाब्ला नोंथाङा बा बिगा जि बिगासोआवनो मावब्ला नोंथाङा नोंथां नोंथांनो थाखाय थोजासे मो रां आरजिनो हानाय नोङा नोंथाङा बिनि थाखायनो नोंनाव खमसे खमबाबो जि नैजि बिगासो थानांगोन गोग्गो मोनसे फालांगि जानोबा सासे नोंथाङा बिदिब्ला आङो थालिरखौ बोरै गायो फोरोंग्रोनोसै सिगाङावनो नोंहा हा थाखानांगोन नैजि बिगासो बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि हाखौ एसेबाबो मिथिखायो जानांगौ बे हायाव हासार दंना गैया हासार दंब्लाबो एबा हासार गैयाब्लाबो नोंथाङा बेवहाय थालिर आाबाद गायनायनि सिगां सिगांग्रो मोसौनि खि एबा गोबोरखिखौ नोंथांनि जाय जायगायाव थालिर आबाद मावगोन नोंथाङा बेयाव थांनानै गारला लानानै हैनांगौ आरो बेवहाय हालौनांगौ दा बे मोसौनि खि एबा गोबोरखिखौ नोंथांनि गादसै जायगायाव आ आबाद मावगोन बेवहाय गासिबो खेनलानानै बा हालौनानै हाजों मोसौनि खिजों गोरोबहोनांगौ बिबदिब्ला गोरोबबोखांनायनि उनाव हालौख खांनाय उनाव नोंनो हा एबा गांसोफोरखौबो नोंहा दानग्लिनानै लादो एबा हालेवनानै हालौनानै बेफोरखौ साफा खालामनानै लादो बेनि उनाव नोनो नोंथांनो नांगोन थालिर बिफां बे थालिर बिफांखौ नोंथाङा खम बेसेनाव नांगौब्ला नोंथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय लाबोनो हायो जोंनिनो साखाथियाव थानाय हादर सानिफ्राय नोंहा गामिनिफ्रायबो लाबोनो हागोन नाथाय गामियाव जोंहा थोजासे बिबां मोननाय जाया मानो होनबा जोंनि गामियावहाय जोबोद खम सुबुंफोरानो थालिर आबाद मावनाय जायो नोंथाङा खम बेसेनावनो बिदि ब्ला जोंनि वेस्ट बेंगलनिफ्राय लाबोदो जोंनि साखाथि फुरनानै हादरसानिफ्राय बेनि उनाव नोंथाङा थालिरखौ न'खरनि सुबुंफोरनि मददजों एबा नोंथाङा हाजिरा लानानै थालिर बिफां बेवहाय थालिर बिफांखौ गायनायाबो मोनसे फाग फाग एसे जान्थाइ एबा द मिटार एबा जि मिटारसो गोजान जान्थाइ जान्थायाव नोंथाङा थालिरखौ गायनांगोन गायनो होननानै खाथियावनो स्रें स्रें स्रें गायनो मोननाय नङा आरो गायनाया जोबोद सिदा जानांगोन बेनि उनाव नोंथाङा थालिर गायखांबाय बेनि उनाव नोंथांनो नांगोन जेवरा नों जेवरा गैया ब्ला मोसौ मोसा बोरमा मैसोफ्रा नोंथांनाव थांनानै एबा सिखावफ्रा थांनानै नोंथां नोंथांनि आबादखौ खहा खालामनो हागौ नोंथां बेनिखायनो नोंथाङा सिगांग्रो जेवरा दुमनानै लादो नोंथाङा हारकतानि नङाबा पष्टनि होनानै जेवराखौ दुमनानै लादो बेबायादिनो जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि थालिर बिफाङा गोजौ जाबोगोन अब्ला नोंथाङा सम सम थांनानै दै सोना होबाय थानांगोन नोंथां मानो होनबा थालिर बिफाङा दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया। आरो दैजों लोगोसे नोंथांनो नांगोन हा बो हा-हाथायनिफ्राय बायनाय मुलि मानो होनबा बिनि बिलाइखौ एम्फौ एनलाफ्रा जायो नोंथाङा जोबोद जेंना मोगा मोगिजों जेंनाबो जानोबो नांनो हागौ नोंथां बेनि थाखायनो नोंथाङा गेजेर गेजेर बेमार जा जायैनि एबा एम्फौ जायैनि मुलि सारनानै होबाय थांगोन नोंथाङा बेनि उनाव जेब्ला थालिरा गोजौ आबुं महर लायो फिथाइ होनायनि महर होयो अब्ला नोंथाङा बे थालिर बि गोबां रां खामायनो हायो जेरै नोंथाङा गिबियावनो मोनगोन बिफांनिफ्राय फिथाइ बे फिथाइखौ नोंथाङा फाननानै गोबां रां आरजिनो हागोन आरो थालिर बिखौबो नोंथाङा मा रोखोमनि गायनो मा फि गायनो थालिराबो गोबां जादनि थायो आलादा आलादायै बेनि गेजेराव नोंथाङा मालभग दङ', मा आथिया दङ', थालिर आथिया, थालिर मनुवा, थालिर दाउखा होनो नोंथाङा मा आबादखौ मावनो नोंथांनि गायनो नोंथांनि सायाव नोंथां बेनि उनाव जोंहा जेला थालिरखौ दानफायो अब्ला जोंहा बै थालिरनिफ्राय थालिर बिफांखौबो जोंहा मा खालामनो हायो खारै खालामनो हायो सावनानै नोंथां आरो थालिर थालिरनि सिंनि फस्लाखौ नोंथाङा दानखनानै बाजारावबो फाननो हायो मानो होनबा बै थालिरनि सिंनि फस्लाजों मानसिफ्रा अमाजों संनानै जायो बे जोंनि मोनसे दोरोङारि जानाय बेनि उनाव नोंथाङा थालिर बिबार होनोमोन ना मा बुङोमोन थालिर बिब बिफांखौ औ थालिर मैखुन होनो नोंथां बे थालिर मैखुनखौबो नोंथाङा फाननानै रां खामायनो हागोन आरोबाव गुबुन गुबुन जायगायाव आजिखालिहाय मा जादों नोंथां थालिरनि बिलाइयाव ओंखाम जायो नोंथां हाबा खेरायाव बेवहायबो नोंथाङा थालिरनि बिलाइखौ बाजाराव फाननानै रां आरजिनो हागोन नोंथां आरो बेल नङा जोंहा मोनसे दोरोङारि जानाय दंबावो नोंथां बे दोरोङारि जा जेरै दोरोङारि जानाय बुङोब्ला फानलु रुसि लोंनाय नोंथां बे फानलु रुसि लोंनायाव जोंहा थालिरनि रोदा नांगौ बे थालिरनि रोदाखौबो नोंथाङा दानखनानै हाथायाव फाननानै गोबां रां आरजिनो हागोन नोंथां आसा खालामो आंनि बुंनाया नोंथांखौ बुजिनो होनो बुजिहोनो हाबाय जानांगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा नोंथाङा आब फानलु सिब्रु आबाद मावो होनदोंमोन नोंथाङा बेनि बारै आं
हागोन नोंथां हागोन गिबियावथ' जोङो बानलु सिब्रनि आब मावोब्ला जोङो गिबियाव बानलु फुलिनि थाखाय जोङो गिबियाव बानलु बेगर लाग्रोनांगोन बानलु बेगरखौ मानिफ्राय मोनो होनब्ला जोङो गिबियाव बानलु फिथाइनिफ्राय मोनगोन बानलु फिथाइनिफ्राय जोङो बेगरखौ जे फिथाइया गोमोन गोमोन बै फिथाइनिफ्राय जोङो बेगरखौ एरनजोबनानै लानांगोन एरनायनि ला एरननानै लाखांनायनि उनाव बै बेगरखौ सान्दुआव ओरैनो सानसे साननै रानहोनांगोन उम बै जे बेगर गोथां बेयावदि बिज्ला थायो बे बिज्लाखौ जोङो खारहोग्रोनांगोन ओ सुनोबो हायो खिन्थु ओरैनो फोरानबाबो जायो खिन्थु बै जि उम गोथां बेगर बेयावदि बिज्ला थायो एयो बिखौ ओ एसे रानहोबा मोजां जायो आरो माने लोगो लोगो जेनेबा बेगरनिफ्राय बख'नाय लोगो लोगो गायोब्ला बै ओ बिज्लाया थायोबा बेगरा गाजा बेरनायाव खस्थ' मोनो आरो बेखायनो जों एसे रानहोनानै जेब्ला बै बेगरा रानो अब्ला गायनानै जे बेखौ फोनानै ओ दोनो अब्ला थाबनो मायो बुगानानै खिलिहरो आरो बेनि थाखायनो जों बेखौ फोराननांगौ जायो बेखौ जोङो ओ मा होनो जावैनो थाखाय बेगर बेखौ जावैनि थाखाय गि बेयाव नोङो हाखौ ओ मोजाङै जावग्लिनानै लानांगोन जाय जायगायाव नों गायगोनबा ओ नोंथाङा ओरैनो अवान टाइमफोरावबो गायना दोननो हायो प्लास्टिकआवबो गायना दोननो हायो ओम बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङै ओ गरफा गरफायै
गो गायनाय
प्लास्टिकफोर ओ वान टाइमफोराव गायोब्ला खिन्थु हायाव फोयोब्ला नोङो मोजाङै ओरैनो रोजायैबाबो फोना दोननो हागोन ओ हाखौ जावग्लिनानै बे बेगरखौ फोना होदो फोना होनायनि उनाव नोंथाङा हाखौ बेगरजों मोजां लगायफिनदो जाहाथे बेगरा हा सिंङाव
ओ गिसि जानानै बुगानानै जे ओ ओम खिलिहरो बेनि थाखाय नोंथाङा फोनानै दोननायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओरैनो जिबा बा नैजि दिन बिदिसो थ सम नेनांगोन। ओ बिदि सम नेनायनि उनाव बेयो गोरलै गोरलै ओ गाजा बेरगोन एबा बिलाइ गोरलै गोरलै फैगोन ओ बिदि जायोब्ला नोंथाङा ओ ओरैनो बेलासि बेलासियाव स्प्रेजों एकदमबारे खम बिबांनि दै होनांगोन स्प्रेजों बिलाइयाव। जाहाथे बै बिलाइआ दै मोननानै एसे सोमखोर जाबोयो ओरो बिफाङा रोदा सुनायाव मदद मोनो ओ जेब्ला रोदा सुयो अब्ला बिफाङा सोमखोरसिन जाबोयो बिदिनो ओ मोनसे बिफां फुलिखौ गायस्लायनो थाखाय बा अवान ओ हायाव गायनो थाखाय ओ नोंथाङा ओ ओरैनो नैजिसो दिन बा थामजि दिनखौ नेनांगोन आरो गायजानाय महराव दै होबाय थायोब्ला बिनि उनाव नोंथाङा गायनो थाखाय गिबियाव नोंथांनो ओ हा नांगोन हाखौ नोंथाङा बे नोंनि सायाव सोनारगोन बेसे बुरजा हायाव गायनो नोंथांनो मोजां मुलाम्फा नांगौबा नोंथाङा बुरजा बिबांनि हायाव गायनांगोन ओ जेरै बा बिगा जि बिगा बि हायाव गायनांगोन आरो गिबियाव गायनो थाखाय नोंथाङा हाखौ मोजाङै हालेवनानै लानांगोन ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजों हालेवनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा मोथावरि बानायनांगोन आलि बानायनांगोन आरो एसे ओरैनो से फुट नै फुट इदि गोजौनि आलि बानायनांगोन आरो ओ बेनि उनाव बे आलियाव नोंथाङा ओ मोजाङै माल्सिं पेपार प्लास्टिक जायखौ जों आबाद मावनायाव बाहायनाय जायो बेखौ नोङो बहायजोबनांगोन आरो अब्लासो नोंथाङा मोजां ओ आबाद मोननो हागोन नङाब्ला ओ मा जायो प्लास्टिक खोब
ब्रा-ब्रा
ओ माने बै जि साननि सान्दुं बे सान्दुंआ जि हानि दै बेखौ थाबनो ओ सोबखाङो आरो एबा रानहोयो जेब्ला नोंथाङा प्लास्टिकखौ खोबना दोनो अब्ला बै दैया थाब राना आरो जेनेबा नों ओ ओरैनो ओ बिफाङा जि ओ दै नांगौ बे दैया बे प्लास्टिक खोबनानै दोनोब्ला ओ थाब रानियाव बिफाङा ओ दैखौ मोनो आरो बिनि उनाव नोंथाङा ओ बै प्लास्टिकखौ सुफ्लंनांगोन से नोंथाङा बिदि नोंनि सायाव
जे नोंथाङा बिफांखौ बेसे गोजान बेसे गोजान गायनो ओरैनोथ' आङो ओ गायनाया थाम फुट ब्रै फुट इदि गोजानाव गायो फांसे बिफांजों गुबुन फांसे बिफांजों इदि ओम बिदि गायनो थाखाय नोंथाङा गिबियाव प्लास्टिकखौ सुफ्लंनो ब्ला नों नोंथाङा मोनसे ओ टेकनिक बाहायनो हायो जि बै पाइप जि मोनो जोङो ओरैनो सरासनस्रा ओ खिखरसालिफ्राव बाहायग्रा पाइप बे पाइपखौ नोंथाङा हासनानै एकदमबारे बेखौ हासनानै नोंथाङा हा
फुनानै लानांगोन फारसेखौ। बे हा-हाथाइ बायदिजों नोंथाङा प्लास्टिकखौ थुफ्लंनानै होनांगोन थुफ्लंनाय जायगाफ्राव नोंथाङा हाखर जावनांगोन। हाखर जावनायनि उनाव नोंथाङा बै हा ओ जि जायगायाव नोंथाङा गायगोन बे जायगायाव नोंथाङा हासार सारनांगोन एबा हासार होनांगोन हासारफोरा जादों नोंथाङा गिबियाव इउरिया होनांगोन हायाव ओ सुपार पसपेट होनांगोन नोंथाङा एम अ पि होनांगोन जेरै मिउरियाडफ पटास बेफोरखौ नोंथाङा हायाव लगाय खाजोबनांगोन आरो अब्लासो जोङो औ सिगांग्रोनो बे हासारखौ लगायखाजोबनो लगायनानै लाजोबनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ हायाव जि जायगायाव गायगोन ओरैनो बुङोब्ला बि ओ बानलु सिब्र' गायनायनि बोथोरा जोङो अक्टबरनिफ्राय गायनांगौ। औ गोजां बोथोर एकदमबारे अक्टबरनिफ्राय गायनांगौ नोंथाङा जेनेबा लेट जायो जेनेबा डिसेम्बरफोराव नभेम्बरफोराव गायोब्ला
दैजों गाज्रि जायो नामा आबादा नोंथां?